हेलौ हेलौ
ओ नोंथां।
अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों। औ जोङो दिनै औ
ओम नोंथांजों आङो। बिदिनो बैसागुनि सायावसो एसे सावरायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन नों थाङा सम दङब्ला सावरायनो हागोन ना?
सावरायनो हागोनसो नोंथां।
औ। नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बैसागु फोरबोखौ माबादिहाय खुंनाय जायो बेनि बागैनो एसे फोरमायना होलां।
औ नोंथां औ फोरमायनो हागोन। ओ जोंनिथिंथ' बैसागु खौ माबायदि खुंनाय जायो होनोबा ओ बिदिनो माने बर'नि गिदिर फोरबोआनो जाहैबाय बैसागु फोरबो जोङो बेखौहाय माने सिगांनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो माने जोङो बेखौहाय खुंबोदों आरो ना आरो बेखौहाय माने जोङो ओ माने जोंनि बर'फोरनि गेदेर रंजानाय फोर बो ओ महरै जोङो बैसागु फोरबोखौ ओ मानिनानै लानाय जायो एबा बुंनायबो जायो आरोना जेरैहाय बेफोरखौहाय। ओ जोङो बैसागु फोरबोनि सोमोन्दै माखासे लेखाफोरनि गेजेरजो जोंबो मोनथिनो मोनो आरो माखासेखौ जोङो नुनानैबो नायनानैबो मोनथिनो मोनो आरोना बैसागुनि सोमोन्दै दा बैसागु होननानै बुङोबा जोङो। माने गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन ओ मा होनो ओ जेन'बा बिदिनो ओ मोसौनि बैसागु बा ओ मानसिनि बैसा सागु बेफोरखौ नुनो मोनो आरोना सिगाङावनो जोङो मानसिनि बैसागु नि सिगांनो माने जोंनि गाहाय आबाद या जोंनि गाहाय ओ ओ जोंनि थांनानै थानायनि राहाखौनो माने मोसौ यासो होयो नालाय जेरै- मोसौनि ओ मोसौखौसो जोङो हाल एवना नानै बा ओ गोबां रोखोमाव बाहायनानै जेन' जोंनोस ओ आबाद फोर मावनानै जोङो ओ गोबां ओ मा होनो जोंनि आबादफोरखौ बुथुमनानै लायोबा रां आरजिनो थ'। थ' जोङो बेखायनो मोसौफोरखौ माने जोंनि गाहाय माने खाथि सिन सोमोन्दो थानाय बा जोंनि हेफाजाबगिरि महरै जोङो मोसौफोरखौ माने अननाय जों मान होननाय जों
सिबियो आरोना जेनेबा जोङो बेवहाय मोसौखौहाय गिबि बैसागु आवनो जोङो मोसौखौहाय थुखैनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां दैयाव लांनानै जोङो मोसौखौ थुखैयो ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय थुखैखां माने बेनोहाय फोथा फुननानै होयो आरोना दैयावहाय माने लांनानै आरोना बेखौबो माने फुथा फोर बिदिनो गोबां जेनेबा लाव फान्थाव बेफोरजोंहाय जोङो बे हांगारफोरजोंहाय फोथ थुनानै होनानै जों जोङो नुनो मोनो बेनि गेजेरजों जोङो बेहाय बेहाय फोथायनाय दं जायो बिबो जेन' जोंनि मोसौफोरखौ जेन' गुबुन माबाफोरा जेन' जाया मा होनो जेन'बा मोसा लख्राफोराहाय जाया होननानै माने मोजाङै मोजां जेन' जोंनि मोसौफोरा ओ बारग'नो हायो बेफोरनिफ्राय बेखौहाय अनसायनानै माने फोथायनानैहाय जेन' गिनानै थाङो बिनि थाखाय जों जोङो बे मोसौनो बेखौहाय फाननानै होनाय जायो आरोना। ओमफ्राय बेनि अनगायै जोङो ने क्स टाइमावहाय जोंङो माने ओ बिदिनो मा मानसिनि बैसो बैसागुखौहाय नुनो मोनो जेरावहाय मानसिफोरा ज' ज' रंजानानै ओ मोसानानै आरो बिदिनो ओ बिदिनो बर'फोरनि दाम नाय देनायफोरखौ लानानै माने मागिबायनायखौ नुनो मोनो आरो ना। आरो बेवहाय बैसागु होननानै बुङोब फानो जोङो मोनसे
बर'फोरनि जानायखौहाय जोङो बुंनो हायो जायहा बयजोंबो मिथिसार जानाय जे बिनि गेजेरजों जोङो जेन' जोंनाव बेमार आजारा फैया बेनि थाखाय जोङो बे गोखा गोखै मैगंखौहाय माने एकस' एकथा माने खांनानैहाय माने जोंनि बारि बागाननिफ्रायहाय खांनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनो। मोनो आरोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
अनगायै जोङो मोसानाय मुसुरनाय बेफोरखौहाय नुनो मोनो जेन'बा ज' ज' थांनानैहाय माने मोसाहैनाय गामिफोरावहाय मागिनाय खाजि मागिबायनायहाय बिदि बे बैसागुनि गेजेरजोंहाय माने जोङो बेवहाय बर' हारिनि माने गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौहाय जोङो फारि फारियै माने नुलांनो हायो आरोना माने खायैहाय जोङो नुनो मोनो जेरै बर' हिन्जावफोरा दख'ना गाननानै साद्रि गोजाला नानै दखना बिदन गाननानै ओ आरो बिदिनो खानायफ्राव खफा होनानै बा बिबारफोर थुनानै माने रंजा बायनायखौ जोङो नुनो मोन मोनो ज' ज'यै आरो बिनि गेजेरजों ज' ज' रंजा बायनायनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मिथिहनो हायो जे माने मोनसे खौसेथि आरोना जोंनि गेजेराव खौसे जेरै सेंग्राफोराबो गामसा गाननानै आर'नाइ फालि लानानै मोस मोसानाय आरो बिदिनो थांनानैहाय बिदिनो रंजानानै माने जानाय जेरैहाय जोङो बैसागुनि थाखाय ओमफ्रायहाय ओ बानायनानै न'आवनो बानायनानै दोननाय जौफोर बेफोरखौहाय जोङो ज' ज'यैहाय माने मोखां नायज्लायनानै अनलाय गायनानै लोंनायखौहाय रंजानानै लोंनायखौ नुनो मोनो। आरो बे रंजानायाव माखासे बर'फोरनि दामनाय-देनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो ना जेरै खाम, सिफुं, जुथा, सेर जा बेफोरखौ बर'नि दामनाय दु-देनायखौ नुयो आरो आरो बिदि नो बैसागु बोथोरावहाय आ जोङो गेदेरा उन्दैखौ मान होनाय आरो उन्दैफोरा गेदेरखौहाय ओ मान बावनाय बा ओ खुलुमनाय बोर लानाय बेफोरखौहाय नुयो आर ना आरो गेदेरफ्रा उन्दैफोरखौ बोर सारस्रिनायखौ नुयो आरो।
औ।
बे जायगायावहाय बैसागु बिदिखौहाय माबायदि खुंनाय जायो नोंथां?
नोंथाङा दा जेरै बुंलांदों आ बेबाय बेफोरबायदिनो माने जोंनि ओनसोलावबो
बसाबो बैसाग आरो औ बैसागुवा थ' जोंना बोसोराव खेबसेल' फैयो नालाय आ बोसोराव खेब सेल' जायो बैसागुआ। औ बेनि ओ बे-बेखायनो जोङो बयबो बे उम बे सानाव जोङो बयबो ज'-जयै ओंखारो बयबो गेदेर-उन्दै ओ गेदेर-उन्दै बोराय-बुरै बेफोरबायदिनो बयबो ओ जयै ओंखारनानै जोङो रंजानायखौ नुनो मोनो आरो। आरो जोंना बैसागुआ मोननै बैसागु मोसौ बैसागु आरो मानसिनि बैसागु होनना बुंनाय जायो। बे मोसौ बैसागुखालि जोंना मोसौ थुखैनाय जायो आरो मोसौखौ थुखैनाय जायो। ओ मोसौल' नङा जों बोरमाफोरखौबो थुखैनो हायो। बे खालि जोङो ओ दैमा-दैसाफोराव लांनानै जोङो मोसौखौ बिदिनो लाव-फान्थाव देग्लिथि हालदै आरो थाराय बेफोरजों माने जोङो ओ मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो। जों बे ओ दै सिम लां हाखर बा दैमासिम बेसिम लांना-लांनानै जोङो थुखैहैयो। मोसौखौ थुखैनाय समाव आरो जोङो ओ बिसोरनि थाखाय ओ सल'बो दोंङो आरो बिसोरनि सल' खौ रोजाबनानै जोङो मोसौखौ मोसौफोर खौ थुखैनाय जायो बिसोरनि मोदोमाव बेफोर लाव-फान्थावफोरखौ गारनानै ओ सारनानै जोङो बिसोरखौ थुखैयो। आरो बिसोरनि मोदोमाव जोङो बेफोरबायदि फोथा गोसोमबो होनाय जायो जेरे-जेनिफ्राय जोङो उम साराय एबा खान्था नि खिथुफोरनिफ्राय जोङो एरख'नानै आ थाव गुबैजों मिलायनानै जोङो बिसोरनि मोदोमाव फोननाय जायो। आरो उम जों बिसोरखौ थुखै खांनानै जों बिसोरनि फागा फागा बोराइखौ लांफानाय जायो नालाय बे फागा बोराइखौ लांफानानै अ' बे दै जिङाव जोङो बावउनानै गारबोनांगौ आरो बिदि बावनानै गारबोयो। आरो जोङो बे सानखालि मोसौफोर खौ खानानै दोना आरो फोथाराव ओ बिसोरखौ जों बिदिनो उदांङैहाय हेंगारनानै होनाय जायो आरो बे सानखालि। आरो जोङो उम मोनाबिलि समाव बिसोरनि थाखाय फागा गोदान गानहोनाय जायो। बे भागा गोरानखौ जोङो गान होनोनायनि सिगांनो जोङो बे फागा गोरानखौ बाउग्रोयो आरो बाउग्रोनानैसो जोङो बिसोरनो गान होनाय जायो। औ बिदि आरो बेनि अखानायैनिफ्रायसो जोङो बैसागु मोसानाय खौ मोसालाङो आरो बिदिनो जोङो ओ बे खालिनिफ्राय गामि गामि मि मोसायो गामियावबो मोसायो आरो गुबुन गामिफोरावबो मोसानायखौ नुनो मोनो आरो। बिदिनो मोसानो थाङो आरो गुबुन गामिफोरावबो बिदिनो न'खर न'खर हाबनानै मोसायो आरो जेब्ला मोसाखांनाया जोबो अब्ला बे न'खरनि बिगोमाफोरा बिदिनो माइरंजों लोगोसे सोरबा सोरबा जौसे हरो सोरबा नैजौ सोरबा बाजौ बेफोर बायदियाव लासै माने हरो आरो जोङो मोसानो थांब्लाथाय आरो बिदिनो सोरबा सोरबा बोराय बुरैफोरा बेफोरबायदिनो ओ मागिनो थाङो आरो बे मागिनो थांनायाव बिसोरो माइरं फैसा बेफोरबायदि हरनाय जायो आरो बिसोरनोबो
औ।
औ बिदिनो बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो बैसागु बोथोरखौ। ओ जोबोद माने गाजा गाजा गोमजायैहाय जोङो बैसागु बोथोरखौ फालियो आरो। खुङो औ नोंथांमोननिथिंबो बिदिनो खुंनाय जायो होनबाना?
औ नोंथां जोंनिथिंबो बिदिनो खुंनाय जायो माने नोंथांमोननिथिं जेरै खुङो।
औ बेफोरबायदिनो ओ जोबोर माने रंजा बाजायै बैसागुखौ हेंगार हरो आरो बिदि औ औ बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नालाय बेयाव बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होमबा नोंथां।
औ नोंथां जागोन दे।
दे नोंथां।
औ।